माथो खोनायाखै
खोनादोना खोनायाखै
अ दासो खोनादों
खोनाबाय
ओंखारबानो जायो मानसिया उम मा खालायदों
ओरैनिसै
माथो खोनायासैनो
खोना गासिनो आं बुं दे
माने उम नों बर' हारिनि मा होनो दामग्रा आगजुफोरखौ मा माखौ मिथियो?
ओ खाम, जथा, सिफुं, सेर
जाबख्रिं
गरखा इफोरखौ मिनथियो औ खोनादों दे खोनागासिनो गरखा इफोरखौ मिनथिखायो आमफाय ओरैनो जानाय लोंनायफोरखौलाय बर'नि मा मा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो? होम
मोजां खोनाफैयाखै नों होननाय
ओरैनो बर'नि मा मा ओंख्रिफोरखौ गोथाव मोनो होनदां?
ओ बार बारदोंना बोथोरा अखा हानो नागिरदों जोमै गोसोम